खोनादोंना?
खोनादों नोंथां‌
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो
दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै।
उम नोंगौ।
नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दङ।
औ
बिदिब्ला आंनि फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि दिनै होमब्ला जोङो जानायनि सायाव एसे सावरायलाय दिनि ना मा बुङो?
औ
नंगौ जानाय जानाय होनना बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ फोर बायदिसिना जाग्रा मुवाफोर जोङो जानो हायो नङा होमबा? जेरैहाय जोङो आफेल आंगुर बायदिसिना थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि जायो। आरो ओंख्रिनि बेलायाव बुं अनला ओंख्रि, औवा मेवाइ दाव बेफोरजों जोङो स संनानै जायो। ओ अनला ओं ख्रिजों दावजों जानो जोबोर गोथाव जायो। आरो बेवहाय अमा बेदरजोंबो जानाय जायो।
औ
नोंथाङा जानाय होनना बुङोब्ला
औ
मा, मा मा जायो?
जानाय बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि गुबै ओंखामानो थाग्रोखाबाय आरो बर'नि ओंख्रिफोर माखासे नारजि अमा सबाय ओंख्रि सबायजों साम' अनलाजों दाव बेफोरबायदिनो माखासे बर'फोरनि ओ खाबथिंनाय मैगंफोर जेरै ला फा, लाय, द्रागु था बेफोरखौबो जायो आरो। गो-गोथाव मोनो बेफोर खौ जानानै जानाय बुङोब्ला जोंनिया आरो गुबुन गुबुन जायो जेरै माखासे फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बिफां बिलाइ बिबार गासिखौबो जाजोबो बेफोरनि मादाव खायसेया गोखा, खायसेया गोदै, खायसेया गोबाब, खायसेया गोफा बिदिनो जायो आरो। बेनि अनगाबो जोंनि बर'फोरनि ओ जा नारजि ओंख्रि बेफोरखौ सिनायो आरो गासिबो गुबुन हारिफोराबो ओ नोंथाङा ओ नारजि ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां हागोन।
औ।
नारजि होनना बुङोब्ला जोङो नार्जिखौ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो। फाथोखौ जोङो। ओ फोराननानै बेनिफ्राय गोरान खालामना जोङो नार्जि बाननाय जायो। नारजि। नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियाव नार्जिखौ बासिनानै। दसे सम समोम नना दोननानै। बेखौ सुनानै। ओमफायखौ बेयाव। खारदै होनानै जोङो। रुफ्लिनानै लाग्रोनाय जायो। नारजि नार्जिखौथ जोङो बांसिन अमा बेदरजोंसो जानाय जायो नङा होमबा।
औ औ।
नार्जि अमा संनो थाखाय नारजिखौ रुग्रोनानै जोङो अमा बेदरखौ जोङो। गिबियाव सामब्राम। गोजा सामब्राम गुफुर। बानलु हाइजें बेबायदि मस‌ स्ला मस्लि होनानै जोङो एवग्रोना लानांगोन।
औ‌।
नारजिया रुइगोन जोङो बे। खौ सागंजों साग्लिनानै। बेवहाय अमा बेदरखौ जोङो एवनानै होसननांगोन। बेनि उनाव। एसे गोबाव सम गोथौ होनायनि उनाव जोङो नारजिखौ जाजानाय जायो नारजि ओं। ख्रिया जानो। जोबोर गोथाव जायो। नंगौ। नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो। अनलाजों दाउजों एसे खोन्थानो हा।
औ औ औ। गिबियावनो जोङो अनला खारै अनला खारै जा ओंख्रि गोबाब होनो। बेखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो माइ। सोनांग्रोगोन आरो बे माइरंखौ ओ खायसे खायसे सोमनानै। बो दोनो आरो खायसे खायसेया सुनानै सुखांना दोनो जा जों ग्रेन्डाराव देयोना अब्ला जोङो माइरंखौ सुनानै फोरानफिननांगौ आरो बेबायदिबो देनो हायो अन गुन्दै खालामनो हायो आरो सोमना दोननानै जोङो मा होनो दिंखियाव देनो हायो थबसि। फोराव देनो हायो उवालाव देनो हायो। बेफोरबायदि देनानै। जोङो अन गुन्दै खालामग्रोना लानांगौ आरो गिबियावनो आरो बेनि उनाव जोंहा ओ अनलाजों दाउ होनदोंमोन ना नोंथाङा औ दाउखौ जोङो गिबियावनो साफा खालामामग्रोना लाबाय सु सुग्रो सुग्रोना लाबाय आरो बेनि उनाव मोजांखे सामब्राम ओमफाय सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर फानलु बायदिसिना होनानै बेखौ एवख्रांग्रोना लाबाय आरामसे फ्रांग्रोना लानानै बेनि उनाव जोङो दोनथबाय आरो अनला खा ओंख्रिखौ सोंनो थाखाय गुबै अन गुन्दैखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो साराय ओ सारायाव जोङो दै लाग्रोनांगोन दैखौ गुदुं खालामग्रोनांगोन आरो गुदुं खालामनानै बेयाव जोङो खारै होनांगोन खारै संख्रि होनांगोन आरो दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ बेवहाय होनांगोन आरो आरो जा बेयो गथा खानो नागिरो आरो ना एरनानै होआब्ला जों दा सागं एबा पाग्रा। बुङो बेजों जोङो एरै एरै होनांगोन नों खोस्लिबो बाहायनो हायो थेवब्लाबो एसे सागंजों साना होब्ला एसे मोजां जायो आरो मानिया अब्लाना जेनेबा जोंनि अन गुन्दैया माबाफोर लाथा हानाय थायोब्ला बेफोरो एसे आराम जायो आरो। गुरै जायो आमफ्राय जा गो गोदौबाथाय दाउखौ एवफ्रांना दोननायखौ होसनो। होनांगौ आरो गारसनना दोनो आरो। ओ आरो बेखौ मोजांसे आरामसे मोननो थाखाय एसे गोबाव दोननाय जायो आरो। गोबाव दोनना जा जोङो मोननो समायाव जोङो गंगार दुनन्दिया बा दुुनन्दिया माखासे थावनायनि थाखाय बेफोरखौ होनो हायो आरो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना।
जेरैहाय। ब'रनि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ नारजि अमा सबाय साम। नाफाम। आरो अनला दाउ। खारै। ओंख्रि बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो। जेरैहाय नोंथाङा बुंदों अनला ओंख्रि। ओंख्रिखौ संनो थाखाय खारदैनि गोनांथि जायो नङा।
औ औ औ।
खारदैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय। थालिर बिफांखौ जोङो गिबियाव। दानफायनानै। बेनि। फस्लाखौ जिरनानै जोङो सान्दुंङाव फोराननाय जायो। फोरानखांनानै जेब्ला। बिय रानगोन अब्ला जोङो सावनानै हांगार बानायनाय जायो। हांगारखौ जोङो। सरनानै। बे थां। दैखौ। जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो।
औ औ।
बेबादिनो जोङो ओ नारजि बा अनला खारैफोराव बे खारैखोनो बाहायनाय जायो।
औ बाहायो।
नोंगौ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
बर'नि जेरै लाफा मैद्रु आरो खारदै ओंख्रिफोर जाना मोजां मोनो ओंख्रि गोबाबफोर जानानै मोजां मोनो।
नोंगौ
औ
स'बाय सामु होनोब्ला सबाय सबाइ सामु होनना होननानै बुङोब्ला स'बाय सामुखौ माबायदिहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जोङो सबायजों सामुजों संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सामुखौ जोङो ओ फुख्रि बा दैसा दैमाफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै जोङो मोजांके साफाकेे गिबियावनो सुग्रोना लाबाय आरामसे हुनानै सुना लाबाय बेनि उनाव सोमना दोनो आरो ओ खायसे खायसे हरसे हरनै गाहामहालागै सोमनानै दोनो आरो खायसे खायसेया ओ सोमब्रबनानैबो जायो आरो बेबायदि आरो खायसे खायसेया सामु खौ रुनानैबो जायो रुनानैबो जेनेबा एरख'नानैबो जायो आरो। आरो साम'जों अनलाजों संनो थाखाय जोङो सबायजों सामुजों संनो थाखाय ओ सामुखौ जोङो सोमनानै दोनबाय बिनि अखानायै ओ सामुनि खिथुखौ दानबाय आरो दाननानै आरो बेखौ मोजांके सा मोजांखे सान्द्रियावनो जा जेंगायावनो जा जेखि जाया आइजेंआव लानानै बेखौ मोजांके साफा खालामनानै सुनानै दै मोजांजों सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो साम'खौ संनो थाखाय एवफ्रामग्रोना लाबाय गिबियावनो संख्रि होनानै ऐवफ्रंग्रो एवफ्रोमदिग्रोना लानानै ओ बेनि उनाव जोङो सबबायखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ दैजों खारदै एसे होनानै खारदै होनानै स'बायखौ ओ रुइहोग्रोना लांनाय जायो आरो दै एसे होनानै। जेब्ला स'बाया रुयो अब्ला ओ दैखौ एसे हो-होबावदेरनानै नोङो खारदैबो होबावनो हायो संख्रि होनानै ओ नोङो स'बाया रुइबाथाय सागंजों साना होनाय जायो आरो सागंजों साना होबा स-स'बाया रुइबाय रुइबाथाय जोङो साम'खौ फ्राम फ्राम एव फ्रामना लानायखौ ओ बेवहाय गारसनना होनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जायो। सबायजों अनलाजों ओ सबाय अनला होनानैबो जायो सबायजों दालि होनानैबो जायो खायसे खायसेया ओ सामु सामु होनबा जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुवारि माबा जानाय आरो बेखौ मानसिफोरा गुबुन हारिनिफोराबो जानानै गो गोजोननाय मोनो आरो नोंथाङा सबाइ आरो सामु ओंख्रि संनायनि माबा फोर आइदिया दंङो नामा? रोंगौथि दङ नामा?
बिदिनो स'बाइ ओंख्रि सं सबाइ साम' ओं ख्रि सं जोंनि ओनसोलफोराव बेबादिनो दैमा दैसा बा हाखर बिलोफोरनिफ्राय जोङो मोननाय जायो। गिबियावनो जोङो साम'खौ हरसे बा हरनैनि थाखाय बेनि मैला गनो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव बेखौ साफानो हुनानै जोङो बेनि दाखोनखौ बा बिनि लान्जायखौ जोङो दाननानै बासिनाय जायो।
औ।
बेनि उनाव सबाइ सबाइ ओंख्रिखौ जोङो सबाइ गिबियाव सुनानै जोङो दै होनानै सारायाव बेबायदिनो खारदै सं रुइहोनानै जोंङो सबायखौ रुगोरो रुइहोग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जेब्ला सबाया रुइगोन बेवहाय जोंङो साग' सागंजों साग्लिनाय जायो। आरो सा साम'खौ जोंङो बासिखांनायनि उनाव सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर बा बिदिनो बानलु हाइजें होनानै जोंङो एवग्रोना लानांगोन
औ बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि जानाय आदारफोराबो गुबुन गुबुन जायो नोंथांङा बेफोरखौ मिथिखागौ ना
बिदिनो सबाय सबाय साम'आ जानो
औ गोथाव जायो औ नारजि अमाजोंबो गोथाव जायो।
नंगौ बिदिब्ला नों थां जोंनिआ स समा जाबायमोन जोंनि सा
दे अब्ला नोंथां।